खोनादों ना नोंथां?
अ
मा खालामबाय दं नोंथाङा?
मा होनदों?
ओ दा सान दि मा खालामबाय दं नोंथाङा?
दोङो ओरैनो।
मोजाङैनो दंना नोंथां?
ओ मोजां।
औ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ आङो बैसागो जोंनि बर' हारियाव बैसागो फोरबोखौ खौ माबायदियै फालियो ओ बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों। मोन नों थाङा बुंनानै होनो हागोन ना?
बैसागोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोर मोजां फोरबो जों बेखौ बैसागो दानाव फालियो। बैसागोआव जों बय बो बोराय बुरै बर' सिख्ला सेंग्राफोरा ज' मोसाहैयो।
औ।
गथ' गथाइ गासैबो ज' जालायनानै रंजायो जों बयबो।
औ।
बैसागुआ मोनस्नि सान फालिनाय जायो जों बैसागुखौ। बैसागोआ गोबा गोबां रोखोमनि माने फास बैसागुआनो जोंनिया गिबि बैसागुआनो जोंनिया मोसौ थुखैनाय।
औ।
मोसौ थुखैनाय खोनादोंना नों?
औ खोनादों नोंथां।
दुगैनाय बेनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु बेफोरबायदिनो गोबां बे स्नि दा-स्नि सान बैसागुखौ फालियो जोङो गुबुन गुबुन मुं होनानै
औ
बैसागुआव जों बर' सिख्लाफोरा समायना रमायना दखना गाननानै मोसायो गोमो द'खना रेगे रेगां फालि लानानै
गानग्रा गोजा गस्ला नानै आरो बर' सेंग्रा फोराबो गामसा गाननानै आरनाइ लानानै, मोसायो रंजायो। जोङो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना बैसागुनि बागै?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ बैसागुखौ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फोरबोखौ मोनसे गिदिर फोरबो हिसाबै फालिबोगासिनो दं ओ जों गासैबो बरफोरानो बैसागो बोथोराव बैसागो मोसानाय समा सफैब्ला गासिबो गाजा गोमजायै खाम सिफुं जथा सेरजा आरि लानानै गामि गामि मोसानो ओंखारो।
औ
बिदिनो गासैबो ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथायसिम गासैबो जोङो गोसो खुसियै रंजायो बैसागु बोथोराव बिदिनो गासै जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय जायो गिबि सानाव जोङो मोसौनि बिदिनो थि सानाव जोङो मानसिनि आरो बायदि जिब जुनारनिबो जोङो खुरमा बाय हागि आलासि जाहैनाय बेफोरबादिनो जोङो स्नि सान बैसागुखौ गाजा गोमजायै बारहो
औ औ औ
दिनो गासै गामिफोरावनोब बर गामि फोरावनो जोङो ओ गासैबो ओ खाम, सिफुं ओ जथा, सेरजा दामनानै ओ गासैबो रंजायो गामि गामि नखर नखर हाबनानै जोङो गासैबो मोसायो।
औ
दिनो जोङो जोंनि बर गामियाव ओ बैसागुखौ बैसागुनि ओ समा सफैयोब्ला बैसागु बोथोरा मोनफैयोब्ला जों बर गामिखौ समायना रमायनायै ओ खाम सिफुंजों जोङो गोमसार होयो। नोंथांमोननि गामियावबो बैसागुखौ माबादियै फालियो माबादि रंजायो फंनैसो बुं बावनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। जोंनि गामियाव गिबि बैसागु फालि जोङो मोसौखौ फुङावनो सिखारै दुगैयै लोबै फुख्रियाव एबा दैमायाव थुखैहैयो आर ना लाव, फान्थाव बायदिसिना थाराय बिनि ओमफ्राय दिगलि गुटि बेफोरबायदि माखासे मुवाफोरखौ बुथुमनानै मोसौखौ थुखै हैयो आरोना
औ
बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ मोसौनियाव माने जिब जुनारा जेनेबा मोसाफोरा जानो हायि बायदि गिनानै खारनाय बायदि दाग दाग फोननानै होयो।
औ
बेफोरबायदिनो गिबि बैसागुआ जोबनानै थांङो जोंनिया बेनिफ्राय जोङो ओ नैथि बैसागु फालियो गामियैनो फुजा होयो।
औ
बेनिफ्राय थामथि बैसागुनिफ्राय जोङो जयै लोगो नांनानै बैसागु मागिनो थाङो गामि गामि
औ
बेफोरबायदिनो जोङो फालियो बैसागुखौ
औ
बेनि उनाव जोङो बैसागु मागिखांनानै बैसागुआ जोब जोबहां जोबहां जाबा गामियैनो माने गथ'गथाइ, सेंग्रा, सिख्ला, बोराय, बुरै लोगो नांनानै जनो बोथिसे खाना जालायो आरो ना नोंसोर नोंथांमोननि गामियाव माबादि फालियो बैसागुखौ अन्नानै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। नोंथांनि बुंनाय बादियैनो ओ जोंनि ओ गामियावबो बैसागुखौ बेबा दिनो एखे रोखोमैनो फालिलाङो औ बेखौथ जोङो ओ एंगारनो हाया बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ गेदेर फोरबो बेयो बर'हारिनि एंगार हायै मो से गेदेर फोरबो बेखायनो जों गासैबो बर गामियावनो गासै बर' फोरानो बे बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियो। ओ जोंनि गा मियावबो बेबादिनो एखे रोखोमैनो
औ
खौ फालियो। गासैबो उम आ आबै आबौ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै जों सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ गासैबो ज' जानानै गामियाव न'खर न'खर हाबनानै जोङो रंजायो ओ बिदिनो गोबां ओं गोजोननाय आरो औ खुसि लायो बैसागु समाव गासैबो दुख दाहाफोरखौ ज्राब दोनथनानै बयबो रंजानायनि मोनसे बाना लाबोयो बिदिनो बैसागुखौ जोङो स्नि सान- फालिनानै ओ फोजोबो बिदिनो बोसोरफ्रोमबो बैसागुखौ बिदिनो एखे रोखोमै फालिलाङो गासैबो
औ।
बियो मोनसे जोंनि बर'फोरनि एंगारनो हायै मोनसे ओ गेदेर फोरबो।
औ।
औ। नोंथांमोननियावबो बैसागु समाव ओ बिदिनो बायदि फोरबो फालिथायावबो बैसागुफोरखौ फालियो नामा फंनैसो बुंबावनो हागोन ना?
औ। बैसागुखौथ जों बर'फोरा बयबो फालिखायो नङा होमबा? जोंनाव बैसागुआव मोसानो थाखाय एबा रंजानो थाखाय जोङो बायदिसिना दामग्रा बाहायो। खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, थरखा गंगोना बेफोरबायदि बायदि बायदि आरो गोबां बर' मेथाइफोर बेफोरबायदिनो जोङो बैसागुखौ फालिलाङो आरो जोङो बर'फोरा बे स्नि सान बैसागुआव बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बुथुमनानै हाग्रानि ओमफ्राय बायदिसिना मैगं बुथुमनानै जेरै गोखा, खुंखा, खुंखा थालि फस्ला बायदिसिना रोखोमनि हाग्रानिफ्राय मैगं बुथुमनानै जोङो संनानै जायो आरो ना बे स्नि सान बैसागुआव।
औ।
नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि संनानै जायोना?
औ जायो नोंथां। ओ बेबादिनो एखे रोखोम रोखोमैनो जोंनि गामियावबो जायो आरो गासै बर' गामियावनो ओ जायो होननानै जों खोनानो मोनदों।
औ।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंङा जोंना समाबो जोबनानै फैबाय ओ नोंथां स्निसि इम जोबोर
औ।
हरनाय जाबाय। गावनि बेसेन गोसा समखौ ओ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला औ औ।